हेल' औ
हेल'
खोनादों?
औ खोनादों। खोनाहैदोंना? हेल'?
हेल'? नोंथां। खोनायाखै नामा? आं खोनादों आंनिखौ खोनाहैदोंना? होम।
खोनादों?
खोनादों।
अ।
ओरैनो दाथ फुटबल गेलेनाय सम जाबाय औ ओ फुटबलनि बागै एसे सावरायलायदोनि नामा नों नोंसोरनि गामिफोरावबो फुटबलखौ गेलेयो नामा खोनादोंना खोनादों नोंसिनि गामिफोरावबो फुटबलखौ गेलेयोना औ
बो गेलेयो
अ
नोंथाङा मोजाङै खोनाफैयाखैसै आं बुंदों नोंथाङाबो गेलेयो नामा
औ आंबो गेलेयो दासिमबो गेलेयो सम सम
खोनादों
औ खोनागासिनो ओरैनो नोंथांमोननियावहाय फुटबलखौ मा मा सिस्टेमै गेलेयो अ फुटबला जोंनि मोजाङै खोनाफैयाखैसै आं खोनादों थाबथा थाबथा खोना फैदों नोंनिखौ ओरैनो गामियावल' गेलेयो ना गुबुन जायगायावबो मेटस गेलेयो? गेलेयो डिस्ट्रिकआवबो गेलेयो गामियाव बिदिनो औ ओम ओरैनो गामिनि सेंग्राफ्राबो गेलेयोना? औ जोंनियावबो दङ मोजां मोजां गेलेग्रा दङ ओ गिदिर गिदिर मेसफोरावहाय बादायलायो जोंनिया गामि हिसाबैबो गेलेयो ओ बेयो क्लाबबो दङ गोजान गोजान जायगायावहाय गेलेहैनाय जायो आरो। नोंसोरबो बबेबा बबेबा गोजान गोजान जायगायाव गेलेहैयो नामा?
औ
ओरैनो बांसिन खेलाया ट्रफिनि गामिफोरावबोथ' बादाय बादाय लायहोयो ना? उम नेटनि एसे प्रब्लेम जादों बेखायनो नोंनिखौ खोनाफैया खोनाफैया जादों। मोजां ना
औ
ओरैनो नोंथांमोननि गामियावबो फुटबलखौ खेल माबा हगारो ना?
अ
अ बोसोरनि बबे मा मासावहाय हगारनाय जायो। खोनादोंना? खोनादों ना खोनादों औ बोसोरनि बबे मासावहाय हगारनाय जायो जुन औ नोंनिफ्राय साउवन्दआ बारा मोजां फैयाखै आंनिखौथ' खोनादोंना? खोनागासिनो दंना आंनिखौ नोंनि सावोना बारा मोजां एसे लासै लासै फैदों जों रायलायदोमोन थ' आङो
औ
दा नोंथांमोना गेलेहैबाय नामा औ रेडि जाहांबायानो प्रेक्टिस खालामो सम सम बेनिफ्राय दाखालि खनसे मेटसबो गेलेखांबाय
ओ बे मेतच
साव सेमिफाइनेलावहाय जोङो गेजेन जानांदों नोंथांमोनहाबो बादायलायबाय नामा बबेयावब्ला खोनादोंना? थियारि जानानै दं ओ ओरैनोथ' प्रेक्टिसाव थाबाय थायो। जोंनिया क्लाबाबो हगारहरो मेटसखौहाय बादायलायहैयो जोंनिया टाइमजों खुनु खोथा गैया थारमाने ओ जेब्लासो सोलाबलायनाय जायो बे समावनो खेलाखौ हगारनाय जायो आरो बेयावहाय ट्रफिनि बादायलायहैयो। ओमफ्राय लोगोसे रांबो एसे होफानाय जायो। गासै जिद'था टिम बादायलायहैयो।
बेनिफ्राय मोनसे देरहानाय
ओ आरो मोनसे ओ सेकेड रानार साब।
बे हिसाबै ट्रफिजों लोगोसे रांखौ गथायनाय जायो आरो।
औ। ओरैनो मा समाव होयो नोंथांमोना?
जोंनिया बिदि थिखानाय स सम गैया थारमाने जेब्ला रायलायनानै मोनफ्रबो क्लाबजों रायलायनानै जुदि समफोरा मिलायोबा जोङो बेखौ थि खालामनाय जायो आरो।
ओ प्लेयाराथ' मोजां मोजां दं नोंथांमोननाव।
औ प्लेयारा जोंनाव जोबोर मोजां मोजां दं ओ स्टेटावबो गेलेनो हानाय प्लेयार दंसै जोंनियाव। ओ जोंनि दा क्लाबनि बे जाय गेम केप्टेन। बेयो गोबां गोजान गोजान जायगायाव गेलेयो।
जेब्लाथ' गोबां उइनार प्राइज मोनो।
औ बोसोरावहाय नैजिथा खेला जयोबा गैयाबाबो जिबाथा देरहानाय नङाबा सेकेन्ड बेखौहाय मोनबोयो आरो।
अ मोजां।
उम दाखालिनि बा बादायलायनायावहाय ओ जोंनि प्लेयार गैजोबलायैनि थाखाय जोङो मोन मोनबोनो हायासै।
जोंनाबो उइनारा जायो जानाया बांद्रायबो जाया प्लेयाराबो इसेबां मानि गैजोबा।
उम।
बाहेरायावबो गेलेयो मोनजोबा प्लेयार मालाबा मालाबा।
क्लाबफोरावबो बायहेरा क्लाबफोरावबो थाहैनाय दं नामा नोंसोरनिफ्राय। अ बेखायनोथ' मोनजोबा।
ओहो
बिसोरो क्लाबनि मेस फोरखौ नोङो गारनो हायाना।
रल दं जाहैबाय बेस्राबो।
औ।
बेनिखायनो माब्लाबा माब्लाबा मोननांगौ प्राइसखौ मोना। मानसि गैजोबैयाव।
औ। बि। बिदिनो जायो जोंनियाबो नोङो माखासे। माखासे। एखमबा हायेर जाय गुबुनजों।
बेनि थाखाय। खायनो जेनबोनांगौ जायो मैयाबो। जादों।
उम। किपारा माबायदि नोंसिोरना।
औ। खिपाराबो जोंनि गलकिपाराथ' थिगानो दङ'। टराय बेखार जायोबाथ' नोङो मोजाङै लाखि। दे हमनायाबो मोजाङैनो हमो
गलकिफारनि सायाव थायो देरहानाय जेननायाव एसे
गलकिपारनि सायावनो फुटबला मेन डपेन्ड खालामो औ दा बेखौ आङो नोंथांनिफ्राय फुटबलनि सोमोन्दै बे मिथिनो मोननानै आङो गोजोननाय मोनबाय नेक्स्टफोरनि खेलाफ्राव जोंनियावबो बाहागो लानो हागोन
औ जागोन खबर लानानै थां
दे बिदिब्ला
औ दे जासिगोन